हेलौ मानो खोनाया? जेबो खोनाया। मारै जानांगौ दे इदिबा
खोनायाखै?
नेटानो नाङा नामाथाय माथो नेटाबो दं नै। मानो खोनाया दे ओमफ्राय
इ दासो खोनाबाय दासो खोनादों
ए माथो जानाय ओमबालाय?
नेट नाङाखै मोन दां खोनादों? खोनादों।
ए मा खालामदों।
एरैनोसो दङ नोंहालाय?
आंबो ओरैनोसो दंलाबायो
ओंखाम जाखांबाय?
ओंखामखौ जाथ'वाखैनो दाबो जों दा संगासिनो। ओंख्रिया मा मामोनथाय र बहल ओमफ्राय टमेट' फान्थाव ओमफ्राय खान्थाल बेगर मैथा लागायलाथाय
फुरझार जों माबासो थास थासलाय ओमफ्राय मैथा ओमफ्राय आलुजों उम आलुजों खांक्रिखला संनो नागिरदों मिथिया बिमाया लाबोदों संनो।
ए
अखा हायाखै नोंसिनिथिं?
दहाय इसे हादोंमोन।
ओम जोंनाव जा हाखांबायब्रा फुङाव। फुङाव जा हाखांबाय ओमफ्राय ए दासो सान्दुं दुंबाय नै।
सोर गथ दुंहांबाय एसे, सानदुं दुंनाय लोगो लोगो गरम जाजोब्बाय।
उम गरम बोथोरखा नालाय सानदुं दुंबाथाय गरमा होद
ओम अखा हाबाल थानदा।
ओमफ्राय खबरफ्रालाय माबोरै? गजेरावनो होम।
उम नोंसिना मानसिफ्रा बानायाखै नामा?
जान
इसना माखासेफ्रा बानायाखै? गैला थाबथा जोब्बाय थाबथाला जोब्बाय।
दस्रा होननो मोना होननाया। ए।
खोनायासै
बिदिनो बोरैबा थाबथा थुबथा खोनादों दासो एसे मोजां दासो खोनाफिनबाय।
ए ए
नोंङाथ होनबा दिनै यो सो दिनै सासे नोंना होनबा।
गैला थाबथाजोबबाय।
नेट आनो जा प्रल्बे माबा दिडस्टार्ब खामोनलै। खोनायाखे? हेल'